औ नोंथां औ।
खौ खोनादोंना नोंथाङा?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा मा खालायगासिनो दं दायो?
आङोथ' नै दा नोंथां ओरैनो बाहेरावहाय बार जानो थाखाय ओंखारनानै दं आरो ना नोंथां देरनानै दं ओरैनो।
औ ओमफ्राय जानायफ्रालाय जाखांबाय नोंथां?
औ जानायफोरालाय दहायनो जाबायमोन आं नोंथां जानायालाय।
औ मा ओंख्रि जायामोन खोन्थानो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां ओंख्रियाथ' बारा इसिबां नङामोन दालि, आलु ओमफ्राय मेवाइ बाथोनमोन आरो ना नोंथां।
उम उम गोथावानो दे गोथावानो।
औ ओमफाय नोंथां मोननालाय जाबाय?
औ आंबो जाबायमोन जानाया।
ओमफाय मा ओंख्रि जाखो नोंथां?
अ जोंहानियाबो माबा नोंथां ओ मा होनो जोगोनादजों अमा बेदरमोन।
आतसा
औ औ दा नोंथाङा दसे सम फ्रिब्ला माने नोंथांजों आङो मोनसे आयदा बा टपिकनि सायाव सावरायनानै नोंथांनाव कल खालामनाय जादोंमोन आरो नोंथाङा दसे सम फ्रिबा रायलायनो हायोब्ला आं आंनि मा होनो औ हायो हायोब्ला होमबा ओ जोहा मेइन आयदायाव फैनिसै होनबा नङा नङा होनबा नोंथां।
औ नोंथां औ औ।
उम जोंहा जे जेन'बा जोंनि जि दानि मुगा बेवहाय सोलिफुबबाय थानाय जोंनि माखासे ससियेल मिडियानि बागै नोंथाङा फंनैसो बुंनो हागोन नामा? जे जोंनि बे स-ससियेल मिडिया जेन'बा जोंनि गेजेराव माबायदि गोहोम खो खोख्लैगासिनो दं दासिमाव गोदो गोदो गोदायनि समावथ' जेन'बा ससियेल मिडिया गैयामोन। ओ गोदोनि समाव ससियेल मिडिया गैयियाव माबायदि सलियोमोन ओमफाय दा जि ससियेल मिडियाआव फैनानै दानि मुगायाव सुबुंफोरा माबायदि सलिगासिनो दङ' बेफोरनि सायाव माने नोंथाङा जा एसे मिथिगौ फोरमायना होदो।
औ गोदोनिफ्रायनो लानानै दासिमाव आरोना नोंथां।
औ जागोन नोंथां जाजोबगोन।
औ जोंहाथ' बिदिनो मा होनदों गोदोहाय बिदिनो इन्टारनेटनि जुग नङामोन जायनि थाखाय जोंहा बिदिनो गोबां बिदिनो गोबां खस्थ'फोरखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरो ना नोंथां
उ
औ जेरै फार्स्टावनो होननो थाङोब्ला जोंहा मा होनदों बिदिनो बबेबाफोर सोरजोंबा बिदिनो मा होनदों खौरांफोर लालायनोब्लाबो मा होनदों जोंहा थांलायलायनानै बा लाइजामफोरनि गेजेरजोंसो मा होनदों फोरमायलायनो हायोमोन आरोना नोंथां
ओ नंगौ नोंथां
औ नाथाय जोंहा मा होनदों दानि जुगाव इन्टारनेट फैनाय लोगो मा होनदों बिदिनो जोंहा बबेबाफोर गोजानाव थानाय जे जोंनि खुरमाफोर बा जोंनि लोगोफोर बेफोरजों मा होनो जोंहा जों इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो बैफोरखौ जों खौरां लालायनायखौ नुनो मोनदों आरोना नोंथां
उ नंगौ नोंथां
औ आरो जोंहा मा होनदों इन्टारनेटआथ' गोदोनि दिनाव गैयामोन जायनि थाखाय सुबुंफोरा जो दाब दाब जायगाफोराव थांलायलायनानै एसे खौरां हैलायनांगौ जायोमोन बा बिदिनो लाइजामफोरनि गेजेरजोंसो खौरां हरलायनांगौ जानाय जायोमोन बेफोरनि थाखाय मा होनदों गोबां जेंना जेंसि जायोमोन आरो गोबां दिडिस्टार्बफोरा जायोमोन नाथाय जोंहा बिदिनो दानि जुगाव इन्टारनेटनि जुग इन्टारनेटनि गेजेरजों जोंहा बिदिनो गोबां सोलोंथाइबो लानो हायो बा बिदिनो गोबां खौरांफोरखौ लानानैबो जोङो बिदिनो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जोंहा मा होनदों गोबां रांफोर आरजिनायखौ जोङो नुनो मोननाय जायो नङा होमब्ला नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ
औ जोंहा मा होनदों इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो बिदिनो मा होनबावगोन इन्टारनेटनि गेजेरजों जों माबाफोर जे जों सोलोंथाइयाव नांगौ जानाय जे जोंनो बबाफोर एन्सार कुइसनफोरखौ जे जोङो नागिरनानै मोनाब्ला लेखाफोराव बा जोङो नागिरनो ब्लायोबा जोङो बिदिनो जोंनि इन्टारनेटनि गेजेरजों गुगोलफोरनावहाय मा होनदों लिरनानै बा बिदिनो बुंनानै जोङो बेैफोरबायदि इन्सारफोरखौ जोङो मोननो थाङो नङा होमबा नोंथां आरो दाथ' जोङो औ आरो दाथ' जोङो नायनो थांबावो जे इन्टारनेट नि गेजेरजोंनो जोङो मा होनदों समायना समायना थासारिफोरखौबो नुनो मोनो नंगौ ना नङा नोंथां
नंगौ नोंथां
जेरै इन्टारनेटनि गेजेरजों जोङो बबेबाफोर गोजान जायगायावहाय जोङो बा हान्थिनोब्ला बैफोर जायगाफोराव जों थांनोनो मोनफेराखैमोनब्ला जोङो मा होनदों जों इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जोंङो बैफोरबायदि थासारिफोरखौ जोङो मोनथिजोबनो मोनो आरो ना नोंथां
उ नंगौ नोंथां
औ नंगौ आरो जोंहा मा होनदों बिदिनो दावबायनाय समाव जोंहा बिदिनो बबाफोर लामा फोर आन्दायोब्ला बा बिदिनो अबावबाफोर थांनायाव जा जाहा मबाइल इन्टारनेटनि गोनां जायो इन्टारनेटनि गोनां जायो बैफोर लामाफोरनि जे बबेजों थांबा बबेयाव बबेयाव सहैगोन बा बबेजों थांबा बबेया मोजां बेफोरखौ जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो नुनो मोनजोबसै आरो ना नोंथां
औ नंगौ
औ आरो जोंहा मा होनदों इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो मा होनदों बिदिनो गोजान गोजानफोराव मा मा जाब्रबथायफोर जादों बा जोंनि खाथि खालायाव माफोर माफोरबा बोरै थासारिफोरा बेफोरनि सायावबो जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो मोनथिजोबनो हायो नंङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां
औ जोंहा बेफोरबायदि मा होनदों थासारिफोरखौ मोनथिनो दानि जुगाव मा होनदों इन्टारनेटआ मोनसे जोंनि थाखाय मोजांबो आरो ना नोंथां आरो गाज्रि होनोब्लाथ' इन्टारनेटखौ जोङो मा होनदों बिदिनो गोबां सुबुंफोर जे देरफुहांनाय सुबुंफोर जे गथ'फोर आरोना नोंथां
उम
बैफोरो मा होनदों इन्टारनेटखौ मोजां बाहायनो रोङियाव गावसिरनि जिउखौ खहा खालामनायखौ जों नुनो मोनदों इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो जेरै जोङो फार्स्टआवनो होननो सा औ जेरै जोङो फार्स्टआवनो होननो थाङोब्ला मा होनदों ओ जे दानि देरफुखांनाय सुबुंफोर बैफोरो मा होनदों ओ जे गेम गेलेलाबायनानै जे गाव गावनि जिउखौ नस्थ' खालामनानै जोङो नुनो मोनदों नंगौना नङा नोंथां
गंगौ नोंथां
बा बिदिनो औ आरोबा मा बिदिनो इन्टारनेटनि गेजेरजों आथिखालनि जुगाव बिदिनो गोबां मोनसे खैफोद लानानै फैदों जे बिदिनो गोजानावहाय जे थानाय जे मानसि बैफोर मा होनो गामि एरियानो थानाय सुबुं फोर बा बिदिनो खाथि खालायाव जों थानाय सुबुंफोरखौ मा नों लेंहर खनानै बुथार खुमानायफोरखौ जोङो नुनो मोनदों नंगौना नङा नोंथां इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो औ मा आरो मा होनबावदों जोंहा इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो बिदिनो गोबां दोनखारलायनाय बा खारलायलायनायखौ जों खोनानो मोनदों नंगौना नङा नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ
औ जोंहा बिदिनो गोबां ओ इन्टारनेटनि गेजेरजोंबो बिदिनो गोबां खैफोदफोर जानायखौ जोङो नुनो मोनदों नंगौना नङा नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ
औ जोंहा बिदिनोन्टारनेनि इन्टारनेटजों जोंहा मोजांबो आरो गाज्रिबो जोंहा मोजां आ थपिकबो गोबां दं आरो गाज्रियाबो जोंहा बिदिनो गोबां दं आरोना नोंथां
औ
ओ जेब्ला जोङो इन्टारनेटखौ मोजां बाहायोब्ला मोजां जायो जेब्ला जों इन्टारनेटखौ गाज्रि बाहायोब्ला गाज्रि मोजाङाथ' बिदिनो जोंहा सोलोंथाइ लानायाव जोबोद मोजां आरो बा जोंहा बिदिनो दानि जुगाथ' इन्टारनेट जुग जोंहा बिदिनो थाखा फैसा लानोब्लाबो जोङो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो बरहनलायनायाबा सोरबा सुबुंनाव हरलायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ना नोंथां
औ औ औ
औ आरो जोंहा मा होनबावदों बिदिनो गोबां ओ इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो गोबां खौरांफोरखौ लानायखौबो आं खिन्थाखाबाय नोंथांनो नंगौना नोंथां
औ जोंहा बिदिनो दाब दाब थासारिफोरखौ नायनोब्लाबो जोंहा इन्टारनेटखौनो हेफाजाब लानांगौ जायो बिदिनो गोजान गोजान हा फोरनि जे सुबुंफोर जोंनि लोगोफोर थाहैनाय बेफोरजोंबो जों कन्टेक्ट खालामनायखौ जों नुनो मोनो नंगौना नङा नोंथां
नंगौ नोंथां नंगौ
औ दा नोंथाङाबो ससे फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां
औ हागोन नोंथां
औ दे बिदिबा फोरमायलाइ
औ
उम जोंहा इन्टारनेट बा ससियेल मिडियानि सायाव दानि नोंथाङा जेबायदि बुंलांबाय मानो नोंथाङा फ्रायनो जेनेबा बुंफ्रामजोबबायनो थेवब्लाबो आं जा एसे मिथिगौ बेखौ खौ एसे बुंबावना होनोसै नोंथांनिसिम
औ नोंथां औ
जोंहाथ मा होनो ससियेल मिडिया बा इन्टारनेट होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि दानि जि थासारि बा थानाय जि जोंनि सलसथा मुगा बेवहाय माने जों सुबुं माहारिनि सोलिनाय ए बा माखासे खामानि एा माखासे बिथिङाव माने गोबां मदद होनायखौ जों नुनो मोनो नोंथां बिदिनो जों जेन'बा गोदोनि सम खौ नोजोर बोनानै नायोब्लाथ' जों नुगोन जे गोदोनि माखासे खामानिफ्राव मे गोबां गोबाव सम लानायफोरखौ जों नुनो मोनोमोन दा बैफोरनि माखासे गोबाव सम लानायफोरखौ माने दानि जि मुगा बे मुगायाव माने खम समनि गेजेरावनो जानो हानायखौ बो जों नुनो मोनदों बेफोर माने माखासे जोंहा ससियेल मिडिया बा इन्टारनेटनि गेजेरजों जानायखौ जों नुनो मोनो
दबेसो नोंथाङा बुंलांनाय बायदिनो जेनेबा खौरां लालायनायनि बिथिङावनो बुंनो थाङोब्ला खौरां हरनोब्ला जोंहा लाइजाम लाइजामनि गेजेरजों जों लाइजामखनि गेजेरजों हरोमोन लाइजामाव लिरनानै दा बैफोर ओम दा बैफोरो माने एसे गोबाव लायोमोन आरो माने खौरां
औ-औ
सहैनो थाखाय दा जोंहा दानि जि दानि मुगा बेवहायथ' जेन'बा जोंहा ओ ससियेल मिडिया बा इन्टारनेटनि गेजेरजों खौरांखौथ' एसे समनि गेजेरावनो सहैनो हरदों लानो हायो दा बेफोरथ' नोंथाङा दहय बुंखा जोब्बायानो जेन'बा आं फालांगिनि सायाव बुंनि र' जोंहा फालांगिनि बिथिङावबो जों बुंनो थाङोब्ला जों बुंनो हागोन जे ओ
फालांगिखौ जोङो मा खालामो जेन'बा गोदोनि समाव फालांगि खालामनायाबो गोबां गोरलै खोथा नङामोन नाथाय जोंहा ससियेल मिडिया फैनाय लोगो लोगोनो गोबां माने फालांगिनि बिथिङाव जौगानायखौ जों नुनो मोनदों आरोना नोंथां जेसेबां फालांगियारिफोर दं बा फालांगि खालामनाय दङ गासै बो माने ओ ससियेल मिडिया बा इन्टारनेटजों आ सोमोन्दो गोनां जाजोब्बाय माने गासिबो मानो होनोबा जेन जोंहा मा होनो ओ ससियेल मिडिया नों माबा मोनसे फालांगि खालामनायनि सिगां बे फालांगिनि बागै ससियेल मिडियायाव माने आपलड खालामगोरो बा हगारो आरो जायनि जाहोनावनो माने गोबां सुबुङानो बे नोंनि माखासे नोंनि जि फालांगि खालामगोन बै फालांगिखौ माने मिथिनानै थायो दा मिथिनानै थानाय लोगो लोगो नों नोंथांनि बागै बियो गोबां मिथिगौ दा बे गोबां मिथिनाय लोगो लोगो जेब्ला नोंथाङा फालांगि खुलिगोन बा सुरु खालामगोन अब्ला बियो माने जाय सुबुंफोरा नुनानै दंखायोमोन दा बैफोर सुबुं फोरा माने नोंथांनि फालांगिसिम सहैयो बा नोंथांनि फालांगियाव जेन'बा मा होनो जौगाहोगोन आरो बियो जेन'बा नोंथांनि मा फालांगि जौगानायाव माने बे बिथिङाव माने गोबां गोरलैखौ जों नुनो मोनदों
मानो होनोबा जोंहा जेन'बा फालांगिफोरखौ ओ माखासे बिथिङाव जों नुगोन जे जोंहा जेनेबा गस्ला लंपेेन जेनेबा गाननाय जोमनायनि बिथिङाव आरोना दा बैफोरखौनो जेन बा जोंहा मा खालामो न'आव थानानैनो बे जि जाय सुबुंनो मा नांगौ बै सुबुंनो माने गोनांथि जानाय बेसाद गस्ला बा लंपेत बेफोरखौ माने पेकिं खालामनानै जोङो ओ दिडिलिभारि बा पारसेल महरै हरनो हायो न'वाव थानानैनो
औ
दा बैफोर माने गोरलै राहायाव फैबाय माने
औ औ
मा ओ फालांगि बेफोरखौ नायोबा माने फालांगिया गोबां गोरलै महरावबा गोरलैयाव फैबाय आरो
औ
औ नोंथां जोंहा समाबो जाबाय दा बेखिनियावनो
अ औ औ जागोन दे नोंथां जागोन